हेल' नों खोनादों नोंथाङा ओरैनो फ्रि दं नामा दा
औ औ फ्रि नोंथां फ्रि
औ नोंथांजों उम नोंथांजों माने माखासे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आं जुदि रायनो हागोन नाम नोंथाङा
नोंथां हागोन हागोन नोंथां
अ माने आथिखालनि माने आबहावा गुबुंनायनि सायाव रायज्लायजनो मोनो आबहावा गुबुंनायनि सायाव
औ औ औ रायज्लायजागोन नोंथां
नोंथाङा एसे बुंग्रोगोन नामा
औ जागोन दे नोंथां औ बुंग्रो जागोन नोंथां आबहावा गुबुंनाय होननानै बुङोब्ला जेन'बा जों गिबियावनो आबहावाया माबेखौ मोनथिग्रोनांगोन नङा होमबा जेरैहाय आबहावा होननानै बुङोब्ला नोंथां जोङो जोंनि सोरगिदिं थानाय आ जि बादि थालेर सा आरो जिबारि नङै थादेरसानि गलाय मोनजिरखौनो जोङो आबहावा होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ
बेनिफ्राय बे जिबारि थादेरसा आरो जिबारि नङिनि थादेरसा जेरै जिबारि थादेरसा होननानै बुङोब्ला सोरगिदिं थानाय जिउ जिबि बिफां लाइफांनिफ्राय लानानै जिउआरिनिफ्राय लानानै एम्फौ एनला जेसेबांखिनि जिउ गोनां बे जाहैबाय जिबारि थादेरसा आरो जिबारि नङैि थादेरसा होननाय लोगो लोगोन जोंना जेरै दैमा दैसा हा बार बेफोरो जाहैबाय जोंना माने जेबारि नङि थादोरसा दाना बिसोर मोननै थादोरसानि गेजेराव जुदि गोरोबनाया मोनसे खहा जायो एबा बबा मोनसे थादेरसा खहा जायोब्ला जों बेखौनो आबहावानि गेबेंनाय होननानै बुङो नङा होमा नोंथां
औ नंगौ
त बे आबहावा गेब्रेनाया जोंना गोबां जाहोनाव गेब्रेनो हागौ थ' जोङो गुबैयै माने मोननै जाहोनखौ मोनो आरो ना गिबि जाहोनखौ खौ होननानै बुङोब्ला जेरैहाय मिथिंगायारि जाब्रबथाय आरो नैथिखौ जों मोनो सुबुंफोरनि मावनाय दांनाय नङा होमबा थ' जोङो मिथिंगायारि जाब्रबथाय होननानै बुङोब्ला बिथां जेरै बांग्रिं मावनाय अर्गें बेरफ्रुस्रारनाय बेनिफ्राय सुनामि सोमजिनाय दैबाना जानाय थ' बेफोरो ओ हरखाबै जेनेबा अखा मोनफामनायनि दारै हाग्रामायावफोराव अर जोंनाय बेफोर बायदि बायदिफ्रा जोंना मिथिंगायारि जाब्रबथाय आरो आबहावा गेब्रेंनायनिनो ना नोंथां।
उम।
ओ बेफोर आं जाब्रबथायाव जेनेबा जोंना गोबां बायदि रोखोमनि बिसादत' गेस सोमजियो बेनि फ्राय दैबाना जायोब्लाथ' न ओम मिथिखागौ जोङो हा गि थानाय जायो बेनिफ्राय अरनबारिफोराहाय खुरखायो जेन'बा बेफोरबायदि खहा जायो आरोना मिथिंगाया
ओम
मिथिंगायारि जाब्रबथायनि बांसिनै जोंना दङ सुबुंनि मावनाय दांनाय नोंथां ना जेरैहाय ओ जिहेथु दिनैनि दिनाव सुबुं अनजिमाया सानफा एफा गोबां बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ। बेनिफ्राय ओ सुबुंफोरा जेन'बा मानसि दुमसि बांनायजों लोगोसे बिसोरनि गोनांथि फोराबो माने बांबोनो हमदों आरोना।
औ।
बेखायनो सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि आथिखालाव मा खालामबाय गावनि सुबिदा मथे कलकार खाना गायसनबाय गारि मथरखौ गोबां रोखोमनि बाहायबाय बेगेंथाइ खामुवाफोरखौ माने बांसिननिफ्राय बांसिन बाहायबाय। आरो बेनि अनगायैबो जेन'बा दुब्लि फोथारफोरावबो आबादनि खेथ्रआवबो बुंनांगोन जे गोबां रोखोमनि रासायनारि हासारफोर बाहायो। खम हायावनो गोबां आबाद मोननो थाखाय बिथांमोना माने जोबोद ओ बि क्ट' मुवाफोरखौ बाहायो आरोना नोंथां।
अन
औ दा बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बिनि अनगायैबो जेरैहाय सोदोबफोरखौ गेब्रें होयो। ओ बुंनो थाङोब्ला नोंथां जेन'बा जोङो नैबे सुबुंनि मावथाय मावथाइखौ जोङो माने माखासे खोन्दोफोराव जोङो बोखावनो हायो जेरैहाय सुबुङा मा मा गेब्रें होयो होननानै बुङोब्ला नों थां बारखौ गेब्रें होयो। हाखौ गेब्रिं होयो, सोदोबखौ गेब्रें होयो। आरो बिदिनो नोंथां जेनेबा जोंनि ओ मा होननानै बुंदों बेखौ सोर थाथाय बिखान्थिखौ गेब्रें होयो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ थ' जोङो जुदि हमनानै लाबाय बेफोर आयदाफोरखौ फारि फारि सावरायोब्ला जोङो मोननो हायो जे ओ सुबुंफोरा माने जोबोद बायदि ओ गाज्रि थासारियाव मोनफैबाय आरो दिनै जिहेतु जोङो टाउन सोहोराव थाङोब्ला नुनो मोनो। ओ गेब्रेंनायफोरनि थासारिनिफ्राय लानानै माने ओनसोलनि थासारिनिफ्राय लानानै बै ओन सोलनि दुंथाइनिफ्राय लानानै मुलुगनां दुंग्लाबनाय जायखौ जोङो ग्लबेल वार्मिं होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ।
थ' बेफोरो बांबोबाय। बेनिफ्राय आरो जोङो गुबैयै नायनो थाङोब्ला गोदो माने दुंथाया माने ओरैनो खोब बारा जायोब्ला नैजिब्रै डिग्रि सेलसियास नैजिगु डिग्रि सेलसियास बारानिफ्राय बारा थामजि डिग्रि सेलसियास नाथायबा जोंहा नोंथाङा आथिखालाव नुयो थामजिद' डिग्रि सेलसियाससिम जायो। ब्रैजि डिग्रि सेलसियाससिम। जायो आरो ओनसोल लायै ओनसोलथ' ब्रैजिबा डिग्रि सेलसियाससिम जायो। दा बेसेबां गिथावना बांदों नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ।
ओ ओ बेफोरो जानायनि जाहोनखौ जोङो गुबै बुंगोन आरो नोंथां जेनेबा जोंनि बारमणडलावहाय कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बांबाय जिहेथु कार्बन दडाइ अक्साइद गेसाहाय जोंना बिदुं सोबनानै लानो हायो आरो बे गेसा बिदुंखौ जोंनि बुहुम बिफङाव माने बांसिननिफ्राय बांसिनै हमथाना लाखिनायनि जाउनावनो जोंना ग्लबेल वार्मिंआ जायो मुलुगनां दुं्लाबनाया थ' औ बेफोरनि अनगायैबो गोबां बिसागत' गेसफोरा बारायदों जेरै नोंथां कार्बन मन' अक्साइड नाइट्रजेन डायअक्साइड सालफार -डाइ अक्साइड थ' बेफोरबायदि बायदि बायदि बिसागत' गेसफोरा माने जोंनि ओनसोलफोरखौहाय बुंफब होजोब्बाय आरो।
औ औ
बेफोरखौ जोङो नोंथां माने गुबैयै मोननो जे दिनैनि बे मुगायाव जुदि बेफोर गेब्रेंनाया थाबाय थायोब्ला जेरैहाय जोङो बुंनो हायो नोंथां जे सानसे समाव सुबुङा माने बे बुहुमनिफ्राय जोबस्रलांगोन आरोलखदाव फैगोन नोंथाङा थ' बेखायनो जोङो जेसेबां हागौ एसेबांनो माने बे जाब्रबथायफोरखौ जावन्थायाइफोरखौहाय जोङो होबथानो थाखाय गोबां राहा लामा लानो गोनां जागोन आरो थ' आं बे राहा लामाफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन जेन'बा मा मा खालामोब्ला जोङो बेफोर जाब्रबथायफोरनिफ्राय औ औ
जेनेबा नोंथाङाथ' गोबां खोथा बुंबाय आबहावाखौ बुंनाय होनो बुोब्ला जों आबहावाखौ मिथिनो लांगोन आबहावायाव मा दं हा दै बार बेफोरखौनो बेफोर गुबुंनायखौनो आबहावा गुबुंनाय होनो दा जों हमना ला मा जेनेबा माबा बुंनायखौ लाखिनो थाखायमना ला जोङो मेेन
औ
मा होनो बिफां लाइफां बिफां लाइफांनानै गायनांगोन जोङो बिफां लाइफां दानफायनायखौ खम खालामनांगोन मानोना बिफां लाइफांां बिफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो अक्सिजेन होननानैसो दिनै मानसि सुबुं माहारिया थांना थानानै दङ दा हमना ला आरो ओरै हागु बुंनाय हागौ आहायाबोथ' आबहावानिनो मोनसे बाहागो ना
उ
हा गुबनाय ला लाखिनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन हायाव हायाव प्लास्टिक गारनाय जिब जुनार आरो मा होनो बेखौ मैगं थाइगंाव होनाय मुलि बायदिसिना रासायनारि हासारफोर होनायखौ जोङो खम खालामनांगोन बिमानोना बिनि जाउनावबो गोब ह गाज्रि जायो आरो आरो जोंना ओरै हाग बनाय बारगलोंनाय पार्कि मोननायबो लाखिनो थाखाय जों बिफां लाइफां गायनांगोन बिफां लाइफां दानखौ खम खालामनांगोन गारि मथर आरो फेक्ट'रिफोरनिफ्राय गननाय उखुन्दैया जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामो दा बेफोरखौ जोङो एसे खमायनो नाङो आरो ना
औ औ
आरो ओरै दै गुबुंनाय होमब्ला दैयावबो जों गोबां बिदिनो सुबं माहारीयानो आबा बुंनायनि गुबै जाहोनानो जादों माखासे बांसिन जाहोनानो जादों सुबुं माहारि दै दै गंनायावबो दैयाव मा खालामो दैयाव मानसिफ्रा मुवा बेसाद गारनाय लेथ्रा मुवा बेसाद गारनाय ओफाय दैयाव प्लास्टिक लहा बायदिसिना गारनायनि थाखायबो दै गुबुंनाय जायो, दा बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो गोबां बिदिनो माखासे खामानिफोरखौ मावनांगोन जेनेबा दैयाव बे प्लास्टिकफोर गारनायबो खम खालामनांगोन लेथ्रा मुवा गारनायफोरखौ खम खालामनांगोन।
आरो आबहावाखौ बेदिनो मोजाङै लाखिनो थाखाय जों बांसिन बिफां लाइफां गायनांगोन फेक्ट'रिफोरखौ एसे खम खालामनांगोन बेबायदिनो दा मानसे बुंनो सानदों नामा?
नंगौ नोंथां नोंथाङा जेसेबांखिनि बुंदों आं माने गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा जे जेन'बा जोङो जोंनि आबहावा गेब्रेनायखौ होबथानो थाखाय गिबि आगान हिसाबै जोङो बिफां लाइफां गायनांगोन होननानै बुंनाय नङा मानो औ मानो होननानै बुङोब्ला जेन'बा बिफां लाइफां गैयाब्लाथ' जोङो बोरैहाय थांना थानो नङा होमबा?
औ।
बिफां लाइफाङासो जेन'बा गिबि दिहुनग्रा होननानै जों बिफां लाइफांखौनो होनो। प्रडिउसार होननानै बिफां लाइफाङासो माने जिउ सोरजियो नोंथां नंआ होमबा? आरो जिउ थायोब्लासो जेन'बा जोंबो थांनानै थानो हागोन नालाय बुहुम बिखुङाव जुदि बुहुम बिफङाव मिथिंगायानो गैयाब्ला जों बबेयाव बबेनिफ्राय जोङो हां लानो थाखाय अक्सिजेन गेस मोनगोन नङा हामा नोंथां।
नंगौ।
'बेफोरखौ जोङो जेन'बा सानोब्ला गिथावना आरोखि जेनैबायदि दिनैनि दिनावहाय जेरैबायदि सुबुंफोरा माने एसेबांखिनि गावनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय नफाग्राब गिथावना खामानि मावगासिनो आरो नोंथाङा बावैसो जेन'बा फोरमायनाय बायदि जोङो गारि मथर बाहायनायखौ खमायनांगोन नोंगौे थ' गोदोनि समाव नोंथां जेन'बा मानसिफोरा दिनैनि समान गारि मथर बाहायोमोन जानो नोंथां?
औ।
औ औ।
औ आथिखालाव खिन्थु न'खरसेयावनो गंब्रै गाहाम गारि नुयो नङा।
औ बेफोरजोंबो गोबां जेन'बा बिसिनि उखुन्दै गनायजोंबो आबहावाया गेब्रेङ ना
औ गेब्रेङो औ
उम ओ।
जेन'बा जोङो पेट्रल डिजेलफोरखौ बाहायो बिसोर खामो बेनिफ्राय बेनि आवनो गोबां नाइट्र'जेन डाइ अक्साइड होन साल्फार डाइ अक्साइड होन बेनिफ्राय मिथेन गेस होन बेफोर माने बारा जाबाय आरोना नोंथां।
औ औ बेफोरनि थाखाय गोबां खहा जायो। दा जोङो बेबायदिनो मोनसेनिफ्राय मोनसे
आयदा माबा लालांबाय थानांगोन जोङो आबहावा गुब्रनायखौ होबथानो थाखाय होनबायानो दहाय दै गुबुंनायखौ होबथानो थाखाय मा खालामनांगोन जेनेबा हमनानै दैफ्राव लेथ्रा मुवा बेसाद गारनाय प्लास्टिक गारनाय बेफोरखौ जों होबथानांगोन। आरो बार गेबेंनो खौ होबथानो थाखाय जोङो जेसेबां हागौ एसेबांनो बिफां लाइफां गायनांगोन। आरो हायाव हा गेलेनायखौ होबथानो थाखाय जों हमना ला मेनलि जोङो हायाव प्लास्टिक गारनाय इदिनो लहा लह ह आरो जेनेबा मैगं थाइगंआव होनाय जेनेबा रासायनिक हासार
औ।
बेफोरखौ ओ खम होनाङो माने होयोआनो हो माने बेफोरखौ होनां खम खामनांगोन माने मिथिंगायारि मोननाय हासारखौ जोङो होनो नाजानांगोन जेरै मोसौ मोसौ खिनिफाय हासार बानायोना गोबोरखिनिफाय। दा बेफोरखौ जों बाहायनो नांगोन आरोना दा होमबा नोंथां जोंना थाइमआबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा
औ-औ दोनथ'लायनोसै दे नोंथां औ दे औ-औ-औ।